ओं ओं
खोनादोंना
औ खोनादों
खोनादो
ओं आं खोनागासिनो दे। ओं खोनागासिनो औ
हा औ खोनादों दे
हेलौ
हेलौ
खोनाबाय ने
औ ओं खोनादों आङो। मोजाङैनो खोनादों। हेलौ
हेलौ
ओं ओं
खोनाबाय ने?
ओं खोनादों।
द'
खोनादों।
फिसा जादों। हा
अ आङो नोंथांनिखौ मोजाङानो खोनाफैदों।
हेलौ
ओं नो थांनिखौ मोजाङानो खोनाफैदों होनदों। हेलौ हेलौ